हेल'!
खोनायाखै ओं मा खालामदों।
हेल' माथो रायलायाबो? हेल'!
ओं खोनागासिनो
खोनागोन ना खोनायाखै?
खोनादों।
माथो सिरि खोनायाबो।
खोनायाखै नोङो।
जेबो खोनायाखै आं एखाबारे बलिय फिसा खोनाथारदों।
ए आं खोनागासिनो दङ।
खोनादों दासो ओमफ्राय एखेबारे फिसाथार खोनास्राया।
जानो बिदिनो जाबाय थादों दहायबो। मिथिया।
ओम रायज्लायनायखौनो जेबो खोनाया।
मा खालामदों?
दं ओरैनो माबा जिरायलाबायनानैसो। नोंसालाय। दङ राजायाबो नै नोंसालाय मा खालामदों?
जाबो ओरैनो दं जिरायना
ए ओंखाम संबाय?
ओंखाम जाबाय? ओंखामा ओं संबाय आब'आ संगासिनो दङ।
ए मा ओंख्रि सं
ओ खुसिया माबागासिनो खोमा दासो आदाया।
ए
नों सालाय?
गासिबो दंजोबो न'नि मानसिफोरा नोंसोरना।
ओं दङ।
ए माइफ्रा गायखांबाय।
गायखांबाय आमथिवानि सिगां गायखांदों।
ए अखा हादोंना सान्दुं दुंदों दिनैलाय?
अखा हागासिनो दिनैबो अखा आरो।
ए ओम दैबाना जादों होनदों नामा नों नोंसिनिथिं माबायदि जादों?
उम गिदिर देरदोंआनो दैयालाय देरनाया। माइखौनो नुलाय लायाखै।
एह उम ना मोनसिगोनथ' नोंसिनिथिं दैबाना जानायनि ना गुरनो रोंगोन ना रोङा नोंलाय?
रोङोहाय रोंनायालाय। बेलावखौसो गियोना आङो।
हुंलायो उम लालो ना मोनबाथाय फोराननानै दोनहाय जों थांबा जाहैगोन।
जागोन दे जागोन ओं। दाख्लै मोनदोंमोन ओमफायो खावसे फोराननानै दोनदों दायो।
एह उम ना गुरै गुरै खोलानानै दोनहाय जों मालाबा थांआद थांगोन आलासि जाहैगोन ओमफाय लाबोफागोन।
ओं ओं जागोन दे।
माबाखौसो जि फिसा खोनाबायहाय रायलायनाय खौ
खोनाबायदा?
मा जादोंथाय?
हा?
नेट नाङाबाबो जायो नामाथाय होनदां।
जानो मानो इदि जादोंथाय।
उम नोंसा ओंखाम संबाय?
ओमफायो हा
ओंखाम संबाय नामा होनदां नोंस्राखौ?
संबाय जोंहाबो संखांबाय।
एह मा ओंख्रि संखोबा?
ओंख्रिया जोंना माबासो ओ सबाय बिमा सो।
न'आवनो दंखोमा ना मैगं? नोंसालाय बे जोंहा बेरायहैयाखैनो। बेरायनोसो थांनांगौ र'।
एह उम सोरबाफोर आलासिफोर फैयाखै नामा?
इब फैयाखै फैनायालाय दाख खालैसो फैदोंमोन दिनै गैला थांजोब्बाय।
थाइजौ फिथाइफ्रालाय गैला नामा?
फिथाइआ दंबावो दंनाया एसे दंबावो बारा गैला। जोब्बायानो होन जाबाय। गोदै गोजासो जोंना गोखैयानो गैया।
एह उम
नोंसालाय नोंसा दंना गैया आल
हो?
नोंनालाय? खबरा मोजाङानो होनदां।
एह ओं ओं मोजां जोंनाबो। ओं खोनादों मोजां।
खान्थालफोर दंना गैया नोंसालाय?
जोंहा गैयानो गैया सानहा
थाइजौ थाइजौलाय गैया
हा
थाइजौलाय गैया नामा होनदां
ओहो गैया
ए
ओंखामखौलाय खैथायाव जायो नोंसालाय
ओंखामखौ दा नयथा सोआवसो जागोन दासो संगासिनो दङ खोनादों
हा
दा नयथासोआवसो जागोन होनदां
ए ओंं ओं थाब जाखाया आरोना नोंस्रा थाब जायो जोंहा आठथायावनो जायो नै आठथा जासिगोनसो ना जासिगोनसो
ओ
ओमफाय न'आव मा मा मा फियो नोंसा मा मा दं दाउ अमा मोसौ मा मा मा दं
दंजोबोआनो होनजायो दाथ' हांसोबो दाउबो अमाबो आर दा ब्रयलार फाराम खुलिदोंना बयलारबो दङ
उ गिदिर गिदिर देरबाय नामा माबाया बयलारा
ओं गिदिर जाबाय हरनो जासि गोनसो साननैसो थाना हरसिगोन फानहरसिगोन
ओम अमा फोरबो गिदिर गिदिर दंलायो नामा
अमायाथ' दङ माथामानो दं अमाया गिदिर गिदिर फिसा दंमोन फिसाया थैजोब्बाय मासेल' थालांबाय
ए
नोंसालाय नोंसाबो दङ दा
जोंहाबो दङ अमा दङ मोसौ दङ ओमफाय गैला जेबो फुख्रिया दैबाना माबा दै लोमाखै नोंसिना दैबाना जानायाव फुख्रिया दै लोमाखै
फुख्रिया लोमथ'वाखै लोमनायालाय लोमहां लोमहाङैनो लोमा लोमासै
ए ना हगारदों ना हगाराखै
ना हगारबाय दाखालिसो हगारदों
ए
माबाल'सो हगारदों सेरब्रै दानो जाजाथ'नाय नङा बियो सिगां हगारनाया दङ
ओ ओमफ्राय दा मानि न'आव मा मा खामानि मावनानै थायो
दा बिदिनो ओरैनो दंथ'यो दा माइ गायखांनानै
बे दाउ अमाखौनो नायबाय थायो आरो
ए
उ
ओमफ्राय अमानोलाय मा आदार होयो मा मा होयो
अमानो थास' ओमफ्राय मा होनो बे माइरङा माइरंखौ रुयो एंखुरखौ थास'जों एंखुरजों ज' रुनानै होयो
होयो आरो ना
ओं हायो
ए ओमफ्राय अमाया गिदिर गिदिर देरथारो बिदिजों बिदि होबा अमाया गिदिर गिदिर देरो बिदि होबा
ओं देरो
ए द दं य न'आवलाय मा मा मैगं दङ
बिदिनो पटल दंङ खांख्रिखला बारा मैगं गायनाय जायाखै मैथा दं
ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि
मा होन्दों ए जोंना माबासो सबाय बिमा सबाय बिमा ओंख्रिसो जोंहा
खबरफ्रा मोजां ना
खबरा खबरा मोजांथ मानि अखाया हा हाथवाखै माबा हागोन ना मागोनथाय एसे हाहांहां जादों
माइ गायखांबाय नामा ना नोंस्रा माइ गायगोन ना
जोंहा माइ गाया मालाय मालायफोरनोसो होयो ओमफ्राय न'आव गायनाय जाया न'आव बारा मानसि गैयाना जोंहा माइ गायग्रा ओंखायनो गायनाय जाया
आदि होयो आरोना
ओं माइखौलाय बेसे गोबावजों गायखांनाय नोंसालाय सानबैसे जों
जोंहा सप्तासेसो लादों गायनायजों फु फुनायजों
हाजिरा होनानै गायनाय ना गामिनि गायफैनाय
हाजिरा होबाय खावसे ओमफ्राय बिदिनो बदल थांदोंमोन नालाय बदलबो गायफैदों फुनायाव हाजिरा लादों गायनायाव नाङासै ओं ओं दे